हेल'
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ
औ जोंनाथ' ओ औ जोंनाथ' ओ गोजोनाव अ गिबियावनो खुलुमबाय
औ नोंगौ
औ नोंथां गोजोन हरनि हा गोजोन हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय गिबियावनो
औ औ नोंथांनिसिमबो
अब्ला जोंनाथ' दानि बावै सावरायनाया आद्रा जादोंमोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
अब्ला जों बे-बेनिफ्रायनो जागायफिननोसै नामा ना मा होनो
औ नोंगौ दे जागोन बिदिब्ला
औ अब्ला आं नोंथांनाव सोंदोंमोन ना नाफामखौ जोङो माबोरै बानायो अब्ला नोंथाङा बे बानायनाय आदब खायदाखौथ' दे खोन्थाखाबाय एबार जोङो माने नोंथाङा फोरमायनानै होदे माने ओ जोङो मा बायसिनायै मान नाफामखौ संना जायोब्ला गो गोथावसिन जायो आरो स-स-सरासनस्रायै जों मा बाय दिहाय संनानै जाबोगासिनो दं आरोना
औ नोंथां नाफामखौथ' आं माने संफेराखै बेनि सायाव बे फोरमायनो हानाय नङा नोंथां बां नोंथाङा ओ नोंथाङा मोनथियोब्ला एसे फोरमायनानै होदो
औ माने आङो बुंनो सानो मा आंबोथ' नाफामखौ संफेराखै आरो मोनजाफेराखैबो ना नौ थेब्लाबो माने आङो नाफामनि सायाव एसे एनै फरायनानै मोनबोनाय बेनि सायावनो आङो एसे गियान मोननो हादों नालाय बेखायनो आङो एसे फोरमायनानै होनो सै नङा होमबा नोंथां माने आङो ओ बुंनो थाङोब्ला नाफामखौ दिनैसिम खनसेबो मोनजाफेराखै आरो ना माने खोनायोल' आङो नाफाम नाफाम होननानै माने नाफाम नाफाम होननानै खोनायल' ना थाय थेवब्लाबो मोनजफेराखैबाबो अब्लासिबो जों नफामा ओरै बायदि मुंदांखा जानाय बेसाद नङा होमबा बेसाद माने जानाय मुवा औ औ माने जाय खौ माने जायोब्ला जोङो माने जों बर' आबादारिफोरा एबा बर' सुबुंफ्रा माने हबसेयै ओंखामनि जायगायाव खबनै हाबो होनोमोन आरोना अब्ला अब्ला बुंनो थाङोब्ला जोंना सरासनस्रायै नाफाम ओंख्रिखौ जोङो माने गिबियावनो मा खामना लायो ओ बेवहाय नोङो थावजों जानो ना खारैजों जानो‌ उनाव नङा होमबा अब्ला जोङो थावजों जा जानोब्ला जों गिबियावनो नोंनो नांगौ जानाय मस्ला बायदिसिनाफोरखौ हाइजें पियास रुहुन ओ सामब्राम गुफुर गोजा बेफ फोरखौ माने होना लाना एवना लानायनि उनाव जोङो माने ओ मा होनो बेवहाय बेवहाय एसे माने नाफामखौ होनानै लाबो बे आरो ना नोंनो नांगौ सेबांनि एबा ओ जोंना जाग्रा अनजिमाखौ जाग्रा सुबुंनि अनजिमाखौ नायना लानानै। माने बेवहाय नांगौ बिबांनि होना लायो आरो सारायाव औ औ। ओमफ्राय बेखौ जोङो होना लानानै बेवहाय दसे सम एवग्रोनानै लायो आरोना नाफामखौ एवग्रोना लाखांनायनि उनाव नोङो मा ओ बेवहाय दै होनांगोन आरो ना माने बांद्राय जों बांद्राय नाफामखौ बांद्राय लाव लाव जानाय जाया ओरैनो माने फाजा महरै एबा ओ मा होनो बेखौ लाब्रा हर महरै नङाबा बाथोन महरैसो जानाय जायो नङा होमबा आरो एवनानैबो जानाय जायो नङा होमबा औ बेफोरबायाददि बेफोरनि थाखाय जोङो बाराद्राय बांद्राय दै होलाफानो एसे बिबांनि दै होनानै बेवहाय जोङो मा मोननोसै जेब्ला नाफामा मोननोसै सम जायो नङा होमबा।
औ नंगौ।
बेवहाय जोङो होमबाना नामा गंगार दुनन्दिया एबा जोङो फोनानै लानाय दुन्दिया बायदिसिनाफोरखौ माने मोनननोस समायाव होनानै होनाय जायो आरो जायनि जाउोनाव जोंना नाफामा मोदोमफ्रु जायो आरो ना जानो थाखाय।
औ औ नंगौ।
औ बेफोरबायदिैनो जों नाफामखौ बानायनानै जानाय हायो आरो सोरबा खारजों रुदु बनानैबो जायो ओमफफ्राय ओरैनो थावजोंबो एवनानै जायो आरो सोरबा गोखै महरैबो जायो आरो आरो सोरबाबा सङना लाफानो बेखौ डाइरेक्ट एरवनानै बाथोन महरैबो जायो।
औ औ नंगौ बे नाफामा जोंना जोबद मुंदांखा मैगं नङा होमबा। औ बेयाव जोंहा जि आइ थेगबो मोननो हादों नङा होनबा।
औ औ नंगौ थारैनो नंगौ।
जोंनि जोंनि बर' सुबुं माहारिफोरा जानायनि अनगायैबो गोबां बायदि बायदि। गुबुन गुबुन सुबुंनि हारिनि सुबुंफोराबो बे नाफामखौ जायो नङा होमबा। बायदिसिना हटेल बा रेस्टुरेन्ट गिदिर गिदिरफोरावबो बेना
औ मोननो थाङो औ।
औ बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना।
औ
औ औ। दा थिग बेबायदिनो नाफामनि अनगायैबो जोंहाथ' गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर दंबावो।
औ दं।
जेरै जों सबायजों साम' आरो सबायजों ना सबायजों अमा दाउ बेबायदिनो ओ जेनेबा जायजों गोसो बेजोंनो जानो हायो नङा होनबा नोंथां।
औ जायजों गोसो
औ औ थिग बेबायदिनो जोङो दा ओ सबायजों साम'खौ माबोरै सङो बा ओ सङो होनना बुंबा नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
औ माने फोरमायनो हागोन। सरासनस्रायै माने आंथ' मा ओरै ओंख्रि संफेरा नालाय। थेवब्लाबो आं एसे सरासनस्रायै फोरमायना होनो हागोन आरो नोंथांनिसिम।
औ नंगौ।
माने गिबियावनो जोङो सबायजों साम' होनोब्लाना अब्ला जों गि बियावनो साम'खौ जोङो माने नागिरग्रोना लानांगोन बा दुब्लि दैमा बायदिसिना दै हाखरफोरावबो मोननो थाङो। साम'खौ बेखौ जोङो साम'खौ खनखांनानै जोङो एबा मा होनो बेखौ हान्था नङाबा बायदिसिना बाल्थिं बायदिसिनाफोराव जों बेखौ दै गोदान होनानै सोमना दोननाय जायो आरोोना जायनि जााहनाव जोंना साम'नि ओ साम'आ हासो थायो नालाय बेखायनो हाफोरखा जेन खारलाङो होननानै जों बेखौ दैखौ दैखौ खनले खनले सोलायनानै सोमना दोननाय जायो गिबियावनो। ओमफाय जोङो जेब्ला बेखौ आरोबाव जोङो मा सायनांगोन नाना बेनि दाखोन आरो बेनि जोङो ओ माने उन बाहागोखौबो दान दानख्लाना होनाय जायो आरोना साफा जानायनि थाखाय आरो जों बेखौ जेन जानो समाव सोबोब्ला जेन गब'यो आरोना बेनि थाखाय जोङो उन बाहागोखौ दाननाय जायो ओमफ्राय जोङो अबा बेखौ दानखांनानै जोङो आरोबाव बेखौ फिन खेबसेबाव ओ दुख्लि एबा खादाफोराव लानानै जोङो मोजां दैजों माने ओरैबायदि होनुनांगौ जाहाथे साफा जायो आरो बेनि लोगोसे हा आरो बेनि फिसा फिसा बाहागो जेरै जोङो ओ अन्थाइ बायदि मोनजायो नङा होमबा फिसाफोरखौ बेसोरनि बिबौ थानाय अन्थाइ फिसाफोरखौ अ अब्ला बेफोरबो खारो आरोना एसे अब्ला बेखौ जोङो बिदि रेडि खालामखांना लानायनि उनाव ओ जोङोओ नांगौ बिबांनि मस्ला जेरै सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा ओ बानलु नों मा मा जि होयो आरो ना मस्ला मस्लि बायदिसिना बे जोङो थावयाव एसे होनानै लांगौ आरो थावाव एसेनानै नांगौ होमब्ला बिनि उनाव जेब्ला बेफोरो सामब्राम गुफुर बायदिसिनाफोरा्रा एसे ओ रेडि जाखांनायनि उनाव जों जेब्ला साम'खौ होगोन ना साम'खौ जोङो ओ दसे सम गोबावैनो एवफ्रामना लाग्रोनांगोन आरो ना माने मोननो मोननाय बाहागोसिम जों बेखौ खालामना लाखांनायनि उनावसो जोङो माने फिन खेबसेबाव आरोबाव सबाइखौ जोङो आरोबाव गुबुन साराय मोनसेयाव ओ रेडि खालामनांगोन आरो बेवहाय जोङो सबाय खौ दैयाव लोगोसे होफानानै बेखौ रुग्रोनानै लानांगोन आरोना गोदौ होनानै जों सबायखौओ गेब्लेहोना लानांगोन
नंगौ
गेब्लेहोना लाखांनायनि उनाव बेवहाय नांगौ जानाय संख्रिफोरखौ होना लाबाय बायदिसिना नों मा मा होयो आरो ना नों मा माजों जानानै मोजां मोनो बेफोरखौ होना लानायनि उनाव फिन जोङो बे सबायाव ओयो एवफ्रामनानै लानाय सु साम'खौ जों बेवहाय होनांगौ आरो ओमफ्राय जोङो दसे दान्दिसे सम एरनानै अब्लाना जोंना जेरै गंगार दुनन्दिया नङाबा आरो न'आव मोनै दुनन्दिया जे बेखौथ' बर'फोरा बाहायखायो नङा होमबा
औ औ नंगौ
खौ होनानै जोंनाओ दसे सम दोननानै खांनानै अब्लानो जोंना साम' आरो सबाया जानाय जायो आरोोना अब्ला बेनि अनगायैबोथ' जोंना बर' गोबां साब' सबायजों बायदिसिना अमा दाउ गोबां बायदिसिना जों जानाय जायो आरोोना नाजोंबो जायो ओरैनो अब्ला बेखौथ' मिथिखायो नङा होमबा अब्ला बेनि अनगायैबो जोंना गोबां ओंख्रिफोर दंबावो जेरै मैथाजों ना खांख्राय मो मैथाजों अमाबो जायो अब्ला बेफोरनि सायाव नों थाङा एसे गुवारै फोरमायना होबानो जाबाय
औ औ नंगौ जोंहा मैथाजों मैथाजों अमा मैथाजों अमा होनब्लाथ' जोंना जोंनि बे सोनाबारि सोनाब साइदथिंहाय जोंहा मैथाजों अमा होनना बुङोब्ला अब्ला जोबोरैनो जायो बिथांमोना नङा होमबा
औ
औ मैथाजों अमाखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बे अमाखौ अमाखौथ' जोंनो गोदा खानानै बा साफा सुफा सुनानै लाबाय नङा होमबा बेनि उनाव जोङो बेखौ एवफ्रानो जोङो बेखौ थावजों एवफ्राननानै एवफ्रानबाय माने बेखौबो मोनजाासै एवफ्रानबाय जोङो बायदिसिना संख्रि बानलु बा सामब्राम गोजा हाइजें जिरा मस्ला बा बायदिसिना नोंनो मा जा जा मुवानि मस्ला नांगौ बेफोरखौ जोङो होनानै लाबाय लानानै बेखौ जोङो एवफ्रानना लाबाय लानानै उनावहाय जोङो मैथाखौ खानानै जोङो सुनानै बा हाना लानानै बेखौ जोङो बेयावहाय हरबाय आरो ना बेदर एवग्रांखाना लानायाव बेनि उनावनो ओमफफ्राय उनाव दै इसे होनानै बेयो जोंना मोनबाय आरो ना बे मैथा मैथाखौ जोंनो संनो थाखाय बांद्राय सम नाङा नङा होमबानोों दा
औ औ
मैथाया जोंहा दसेनो रुयो एबा मोनो नङा हबा बेबायदिनो गिबियाव जोंहा बेदर मोनजासे एवग्रोना लानानै मैथाखौ उनाव हरनानै जोंहा संनाय जायो आरो ना थिग बेबायदिनो मैथाखौ ना खांख्रायजोंबो बेफोरबायदिनो संनाय जायो जोंहा नाफोरखौ एवग्रानग्रोना लानानै बा खांख्रायदों जायोब्ला जोङो खांख्राइखौ बासिनानै मोजाङै बेनि आथिंफोरखौ गारना लानानै जोङो बेखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो आरोोना बेनि उनाव बे खांख्राइ बा नाफोरा मोनखांनायनि उनावहाय जोङो मै फिथाखौ होनानै दै इसे होनानैनो दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै नांगौ जखानि संख्रि बानलु बेफोरखौ खिनायनानै जोंहा खांनाय जायो आरो ना अब्लानो जोंनि बे नाां आमाय जों मैथाया मोनो आरो ना नोंथां
औ औ
औ थिग बेबायदिनो सोरबा सोरबा मैथाखौ जोंहा ओरैनो गोजाबो एवनानै जायो आरो जोङो मैथाखौ दालियावबो होनानै जायो नङा होमबा नोंथां
औ- औ गोबां रोखोमनि जायो
औ- मैथा बाथोन जेरै मैथा ओंख्रि थिग बेफोरबायदि जानाय जायो आरोना नोंथां औ-
औ
थिग बेबायदिनो आरोबाव जोंहा गोबां ओंख्रि दङ नङा होमबा ओ- जोङो दहयसो सिगाङाव रायलायखांदोंमोन अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ जों-
औ-
दाउजों जानायखौ राय्लायदोंमोन दाउजों जानायनि अनगायैबो जोङो अनलाखौथ' जोङो गोबां मुवा बेसादफोरजों जानो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
औ जेरै दाउ बेदर बा अमा बेदर जायखि जाया बेदरजोंनो जों जानो हायो आरो औवा मेवाइजोंबो जोङो जानो हायो
औ
आरो थिग बेबायदिनो हाग्रायावनो मोननाय जोंहा बिलाइ मैगं बा- रै गोखा गोख खै फिथाइ सामथायाइनि बिबारफोरजोंबो फिथाइ सामथायाइजोंबो जानो हायो
औ बिबारफोरजोंबो जायो औ
औ थिग बेबायदिनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनानै जायो आरोना नोंथां
औ औ बिदिनो जों गोबां अनला ओंख्रिखौ माने गोखा गोखै बेफोरजोंबो जानाय जायो आरोना औ
औ नंगौ
ओमफायथ' जोंना गोबां गोखा गोखै ओंख्रिफोरबो दङ जानाय जायफोरखौ जोङो ओ बैसागु बैसागुआवबो जों बायदिसिना नेम खान्थिखौ मानिना नै गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जाबोबाय थानाय बेफोरबायदिफोर गोबां दं आरोना अब्ला जों नोंथां बे खौ जों उननि समाव सावरायनोसै नामा जोंना समावबो जानानै फैबाय नङा होमबा
औ औ नंगौ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोननाय औ गोजोननाय थाबाय रायलायनानै अब्ला गोजोन्थों औ
ए